नोंथां
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आरो नाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथां सम दङना? दा जों जाय आयदानि सायाव कल खालामनो सावराय सावरायनो हरदोंमोन। बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि हारिमु आयदा बे हारिमु आयदानि बिथिं थिङाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि हारिमु होननानै बुङोबा जोंहा गोबां जोंनि हारिमुआव ओ जोंहा बर' हारिया मोनसे जौगानाय हारि हारि हारिमु गोनां मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जे जोंहा जोंनि बर' हारिहा मोनसे जौगाखानाय हारिमु दङ जेरैहाय जानाय लोंनायनि बिथिङाव गाननाय जोमनायनि बिथिङाव। मोसानाय मेथाइ खननाय आरो दामग्रा देग्रा आगजुनि बिथिङाव दङ नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे जि आइ टेक मोनखानाय जाग्रा लोंग्राफोर दङ जेरैहाय जोंहा जौ गोरान आरो माइब्रा जौ बिदै आरो बेबायदिनो जोंहा जा जानायाव जोंहा अनला ओंख्रि नाफाम ओंख्रि आरो बेबायदिनो जोंहा ओ हारिमुआव जोंनि दामनाय देनाय बेयावबो जोंहा जि आइ टेक मोननो हानाय माखासे दामजुफोर दङ जेरैहाय खाम सिफुं गंगोना सेरजा नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंहा माखासे जोंनि बर' हारिहा मोनसे नि आंगो माखासे ओ राव गोनां बा थुनलाइ गोनां। जोंहा बेबायदिनो मोनसे गोजौ फारसे जौगाखानाय हारि नङा होमबा नोंथां? दा बेनिनो आङो माखासे दामजुफोरनि सोमोन्दैनो सिगां एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां। जे जोंहा जोंनि दोरोङारि दामजु होननानै बुङोबा खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना आरो थरखा नङा होमबा नोंथां? बिनिनो खामा जाहैबाय जोंहा मोनसे ओ मोनसे सोदोब होग्रा मोनसे दामजु जेरैहाय जोङो मोन जे बेजों दामनानै जोङो बेजों माखासे खबाम बानायनाय जायो। बे जाहैबाय मोनसे जोंनि दंफां ना दंफां थुख्राजों बानायनाय गिबियाव जोङो दंफांखौ हासुं महरनि जोङो दानख'नानै लाग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बिनि फारनै खर'खौहाय जोङो माखासे जुनारफोरनि गोरा बिगुरखौ जोङो फोराननानै बेखौ फारनै खर'खौ जोङो होथेनो नांगौ आरो बे होथेनाय बाहागोखौ मोजाङै बोथोंनो थाखाय जुनार फोरनि बिगुरजोंनो जोङो दिरुं महरै बोगथोंनानै खानाय जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ खाखांनानै गोरा बोसोनानै जोङो बेखौ दामोब्ला जों बेयाव सोदोब मोननाय जायो आरो बे सोदोबखौनो खबामाव जोङो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ जों जान ओ सादारन मानसिफोरा दामनो हानाय जाया जे दामनो हायोब्लाबो जोङो गोमहोनो हायोब्लाबो बेखौ खबाम गोरोबहोनो हानाय जाया बेखौ खबाम गोरोब होनोबा जोंहा माखासे रोंगौथि थानो नांगौ खामनि सायाव दा जोङो बेखौ गुबुन सासे गोरों बा रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानो हायो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव बेखौ बिनि सोदोब बा खबामखौ बिजाबफोरनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो जेन' बेखौ गोरों गोराफ्रा लिरनानै गालांदों बेखौ नायनानै जोङो फारियै सोलोङोबा दामनोबो रोंनो हानाय बेसेबां जायो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा खामखौ बेबायदिनो धोरोमारि सिबि थायाव आर'ज मेथाइ बेयाव जोङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नों थां आरो बेबायदिनो माखासे फोरबोफोराव जोङो रंजानाय समाव जोङो खाम दामनानै रंजानाय जायो थिग बेबायदिनो सिफुं ना सिफुङाबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे दामजु बेयो जाहैबाय औवाजों बानायनाय बेखौ गुबैयै औवा बिजौ बा औवा दालाय बेजों बानायनाय जायो। बेनि फर'आ एसे गोलाव जानो नांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ गुदुंबा ना गुदुंबा बा गरंबा होननानै बुंनाय जायो जोङो जेन'बा बे सिफुंवाव जोंहा मोनबा गुदुं थायो बेनिनो मोनसेया जाहैबाय बारसुग्रा आरो गुबुन माखासेया जाहैबाय जोंहा आखाइजों होथेनाय आरो हगारनाय बेनि गेजेरजों जोङो खबाम बानायनाय जायो थिग बेबायदिनो सिफुुंआो सिफुंखौबो जोङो जानला मोनला सुयोबानो जोङो एसे एनैखौ बा माखासे सोदोबखौ जोङो गोमहोनो हायो नाथाय जोङो बिनि खबामखौ गोरोबहोनो हानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो बेखौ रोंगौथि गोनां सुबुंफोरासो गोरौ होनो हायो आरो जोङो बेखौ सासे रोंगौथि गोनां बा रोंखानाय बेनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो आरो खायफाया जोङो सुदाव सुदाव जोङो बेबायदिनो गोबाव समहालागै रोंनायखौ जोङो मोन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोङो सिफुंखौबो माखासे फोरबोफोर जेरै खेराइ फोरबो आरो गुबुन गुबुन जेरै बैसागु फोरबो बेफोरबायदियाव जोङो बाहायनाय जायो आरो आर'ज मेथाइफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा गंगोना गंगोनायाबो जोंहा मोनसे जि आइ टेक मोननो हानाय जे मोनसे दामजु बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ गुबैयाव गोबां महराव सैनानै बेबायदिनो फारनै खर'खौ जोङो एसे जंब्लिब खालामनानै लानाय जायो। आरो बेनिनो गेजेराव सालाय बायदि मोनसे महर होनाय जायो बा हाख'नाय जायो बिनिनो बेखौ जोङो खुगारजों अरजाबनानै ओ आखाइजों बुनानै दामनाय जायो। बेबायदिनो बेबो मोनसे जोंहा खबाम होयो जोंनि माखासे दोरोङारि बा जोंनि माखासे रंजाथाइ फोरबोनि मेथाइफोर बा गुबुन गुबुन मेथाइफोर बेफोराव ओ दामनानै जोङो बेखौ खबाम गोरोब होनानै जोङो मोनसे दामजु महरै बाहायनाय जायो नङा ओमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि दामजु बा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनाया आंनिया बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङाबो जोंनि माखासे जोंनि ओ दोरोङारि फोरबोफोर बा जोंनि माखासे ओ हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे जोंनि आंगो हुदा बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि मोनफा मोनफा हारिमु थायो। बे हारिमुनि गेजेरजों जोङो मोनसे हारिनि जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय समाज आसार खान्थि बैफोरखौ जोङो हारिमुनि गेजेरजों बेरखांहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमु गोनां मोनसे हारि। जाय हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि आंगो हारिमुखौहाय दिनैसिम फोथांनानै लाखिबोदों। जेरै मुगानि उनाव मुगा बेफोर बाग्लायबोनानै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया ओ गाहाय लेभेलनिफ्राय गो जौ लेभेलसिम सौहैनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माखासे हारिमुफोर जेरै ओ जेखाइजों ना गुरनाय बेबो जोंनि मोनसे बर' हारिनि हारिमुनि आयदा जेरै जोङो मोसानायनि बेलायावबो जों ना गुरनाय मोसानाय नुनो मोनो‌। जेखाइ खबाइ लानानै गामिनि दैसा दुब्लि फोथारफ्राव ना गुरहैनाय बे जाबाय जोंनि मोनसे हारिमुनि आयदा। आरो बेजोंनो लोगोसे आबाद मावनाय बेबो जोंनि मोन से हारिमुनि आयदा आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो जेरैहाय ओ जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैबो जाबाय मोनसे हारिनि हारिमुफोर। जेरै जोंनि बर' हारियावबो जों बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो जेरै जोंहा जोंनि दोरोङारि मोसानाय होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन बाहागोनि जों मोसानायफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो। बेफोरनो जादों जेरै जोंनि बयजोंबो मिथिसार जानाय जाय मोसानायखौ दिनै नुयोब्ला मुलुगनि सुबुंफ्रानो मिथियो बर' हारिनि मोसानाय होननानै। बेनो जाबाय बागुरुम्बा मोसानाय। ओ बे मोसानायखौ जोङो उम मुलुग दरबाराव दिनै जाफुंसार होनो हादों बे मो सानायखौहाय जोंहा गिबि गिबियै नाइनटिन फिफटि सेभेन मायथाइयाव जोंनि गोदान दिल्लीयावहाय ओ गनतन्त्र देयावहाय जोङो दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुंहै जेननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन बैनि उननिफ्रायनो ओ बे जेखिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौ नुनानै मुलुगनि गुबुन गुबुन रादाब बिलाइफोरावहाय जोंनि बागुरुम्फा मोसानायखौ जों बाख्नायनाय मोननायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै जोंहा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो गुबुन गुबुन हादरफोराव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा दावउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय जारा फाग्ला बैफोर मोसानायफोरखौ जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों दिन्थिहैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजों जोंहा बर' हारिया गोजौसिनाव जों थांनो हादों। हारिमुवाबा बो हारिखौ दैखांनायनि मोनसे आयदा जेरै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ जेरैहाय जोंनि हारिमुनि आयदा हिसाबै जोङो ओ थाख्रि फारला आरो केेमथा बेनिफ्राय जोंहा जागायनानै दिनै फैयै फैयै फैनानै जोंहा सावथुन मुलुगसिम जों आगान होफैनो हादों। बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो जोंनि मोन मोनसे हारिनि संसार जानाय दोरोङारि माखासे आसार खान्थिफोर। आरो आबाद मावनायफोर नखरारि माखासे नेमखान्थिफोर। गामियारि नेमखान्थिफोर बैफोरखौ जोङो सावथुनफोरनि गेजेरजोंहाय। मोनफा मोनफायै जों दिन्थिनो हायो दा जों बुंनो हायो ओ। हारिमुवा जाबाय जोंनि गंसे आयना बादि आयनायाव जों जेरै जोंनि महर मुस्रिखौ नुयो। थिग बेबादिनो मोनसे हारिनि गासै माखासे नेम निथि आसार खान्थिफोरखौहाय जोङो, हारिमुनि गेजेरजों जोङो नुसारनायखौ नुनो मोनो आरो हारिमुनि गेजेरजों। जोङो ओ। गुबुन सुबुंफोरनि गेजेरावबो जों दिन्थिफुंनो हायो आजो जो जोंनि हारिमुनिनो मोनसे आयदा हिसाबै जोंहा गाननाय जोमनाय दङ। गाननाय जोमनाय हिसाबै जोंहा आइजोफोरनि थाखाय आलादा गाननाय दख'ना। आरो फास्रा। आरो आइजो ओ हौवाफोरनि थाखाय जोंहा आलादा गामसा। बेबायदिनो जोंहा आरो मोनसे ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै, बै इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोंहा खुन्दुं लुनायबो। जोंहा माखासे दोरोङारि हुदाफोर दङ। ओ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिमुफोरखौहाय जों सिबिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि अनगायै जोंहा दंबावो, ओ जोंनि हारिनिनो माखासे दामजुफोर जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांबाय। ओ जाय हा जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौहाय जोङो दिनैनि दिनावहाय गावनि ओ हारिनिया ओ दामजु होननानै जोङो सिनायथि मोननो हादों जेरै जि आइटेक मोननायनि गेजेरजों। आरो बिनि गेजेरजों जोंहा ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफोर दङ। बे फोरबो जाबाय जोंनि हारिमु आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माखा माखासे दोरों सोलिबोदों बेनो जाबाय सावरि बादालि जानाय माखासे हुदा फोर जोंनि गेजेराव जों नुनो मोननाय जायो बेनि गेजेरजों जोंहा जौ लोंनाय हुदाफोर, धोरोमारि आरो माखासे रंजाथाइ फोरबो फोरबो जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोङो जोंनि ओ हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो हायो नोंथां। बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जादों दै नोंथां।
औ नोंथां ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो माखासे हारिमुनि ओ बाथ्राखौ मिथिना मोनबाय औ नोंथां।
ओ गोजोन्थों।